अ नोंथाङा दा फ्रि दंङ‌‌'ना?
औ नोंथां फ्रिआनो दं आङो।
अ। बिदिब्ला नोंथांङा आंजों ओ दसे सम ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
अ बिदिबा ओ नोंथांनाव आं दे दैज्लांनि आरो मेसेंनि आबादनि सायाव माखासे सोंलु खालामनो सानदों। फोरमायनो हागोन ना? औ। दैज्लां, औ दैज्लांआव मा मा आबाद मावो आरो मेसेंआव मा मा आबाद मावो?
औ जेरै ओ दा आं औ औ।
ओ दैज्लांआव मा मा बुङो?
होमबा आं नोंथांनो एसे संद'यैनो ओ फोरमायना होनोसै जों दैज्लांङाव मा मा आबाद मावो।
औ औ।
ओ जेरै जोंहा दैज्लां दा दा जोंहा दा माइ बांसिना दैज्लांआव जों माइखौ गायो नङा होमबा नोंथां?
माइनि आबाद खालामो। स' जोंङो दा ओ माइ गायनो थाखायथ' जोंङो ओ जेनेबा फार्स्टआवनोआ जोङो खोथियाखौ फोग्रोना ला गौ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ होमबा जों दा खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा खालामनांगौ आं नोंथांनो फोरमायना होग्रोनोसै। खोथियानि बागै एसे।
औ औ।
औ जेरै जोंहा खोथियाखौ जोङो फोनो थाखाय बा एबा जों खोथियाखौ गायनो थाखाय जों ङो खोथियाखौ जों गाया जों खोथिाखौ फैयोसो नालाय नङा होमबा औ बेनि थाखायनो जोङो ओ जेनेबा खोथियानि मा खोथियाखौ फोनो थाखाय जों ओरै दुब्लिखौ जोंङो खौ फोमोनना लाग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ स' माने बिनि थाखायनो जोङो जेनेबा आवगोलो बा जोङो ओ आबै आबौमोना जोंहा माने नै आवगोलो जों बांसिनानै मोसौजोंसो माने हालेवोमोन नङा होमबा? खिथु जोंङा आजि खालि जों ट्रेक्टरजोंसो बांसिनानो जों हालेवनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ औ।
औ माने जोङो होनबा माने माने मोसौजों बा एबा जोङो ट्रेक्टरजों जोङो माने ओ जोंनि दुब्लि खो जोङो फोमोनना लाग्रोनांगोन। माने जेसेबांसिम बेनो बे गुरै जाया आरो बिनि उनाव जोङो बेयाव मैबो होनां गोन माने मोसौजों जोङो मै होनांगोन, ओमफाय जितिया जोंहा माने बेयो उम दुब्लिया मोनगोन बा फोनगोन होमबाना जोङो ओ जोंहा जोंनि बे ओ गोद खोथिया जों खो खोथियाखौबो जोङो माने गायनो ओमफ्राय गायनो थाखाय जों खोथियाखौ बा जोंनि माइलिखौ माइलि सोला माइलि बुङो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंसिनि नोंथांमोननियाव बेलेगबो बुङो जानो हागौ। औ माने जोंनिया माइलि अ अ जोंहा माइलिखौ जेनेबा जोङो ओरै मोनसे ओ जेनेबा फख्रिबा जोंहा जेनेबा ओ बस्तायाव सोनानै जोङो ख्रिबा जेनेबा ओरै बाल्थिं माने बाल्थिंङाव जों सोमनानै दोननांगोन आरो ना नोंथां ओमफायो जेनेबा ओ जितियालागै बे गाजा- गाजा बेरबासो जोंङो खोथियाखौ गायजागोन नालाय नङा होमबा नोंथां गाजा बेर जासिम मानेबा सानसे सोमनानै दोननांगोन ओमफायो बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांना लाबोनानै जों बेलासेबा जो फु-फुङाव बेखौ खोथियाखौ जों फोजासिगोन आरोना नोंथां। ओमफायो जों जितिया फोआ फोज माने फोखांबाय बिनि उनाव जोङो जेनेबायाव ओ हासारबो होनांगो नङा होमबा
औ
खोथिया मोजां जानायनि थाखाय खोद ओ ओफाय खो औ जोङो हासार खांनायनि उनाव जोङो जेनेबा बे खोथिया जेतिया देरगोनबा जों देरनि माने फोखांनायनि उनावनो जोङो बेखौ बोरमा बा एबा जों मोसौनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जों बेयाव बेरा हो होना दोनांगोन आरो मानोना जों फोना दोनबाल' जाया नालाय बेखौ जोंआ ओ मो-मोसौ बो-बोरमा गांसो जायो नालाय जितिया जोंहा बे ओ खोथिया रजबोद होनबा जोंङा गां सो बायदिनो जागोन नालाय बेखौ जोङो बेराजों जों रैखा खालामनानै माने जों ओरै सोरगिदिं बेरा जों दुमथेना दोननांगोन आरो बा जोङो नेटबो होजागोन बेयाव।
औ औ
अ ओमफाय बिनि उनाव जोङो जितिया जोंहा माने दुइमाहफोरनि उनाव खोथिया देरगोन होनबा जोङो बे माइ खौगाय खोथियाखौ जों माइ गायजासिगोन आरो माने जेरै जों माइ गायनो थाखायबो जोङो दुब्लिखौ जों फोमोना लाग्रोनांगोन माने जोङो फोमोननो थाखायथ' जोंहा दै नांगोन नङा होमबा नोंथां जोंहा माने दैज्लां बोथोराव दैया बिराद ओ माने गोनांथि आरो
औ औ
बे जोङो बिदिनो हलेवनानै बा ट्रेक्टर जों हालेवनानै जोंङो फोमोनना लानानै मैहो होनानै जोंङो माने ओ दुब्लि जितिया मोनगोन होनबाना जों बे खोथियाखो जोङो फुनानै खानानै जों रोगानानै माने गायनो हासिगोन आरो। ओमफायो जोंङो माइ गाखांनायनि उनावथ' जोङो बेखौ जोथोनबो लानांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ
सायावनो जोङो बेखायनो जोङो बेयाव ओ हासारबो होनांगोन जेरै मोसौ हासार बा एबा जोङो ओ इउरिया हासार बो होनो हागौ माने हाग्राफोर थैनो थाखाय माने जोङो जितिया जोंहा माइ गायो बा जोंहा खायफा खायफा मानियाव जोंहा हाग्रा जाखायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोङो बेखौ माने आखायजोंबो माने हानो हायोबा एबा जोङो हास माने ओरै मुलि थैनायनि बा बो ओरै हाग्रा थैनायनि मुलिबो जों होनो हायो
औ
आरो जेनेबा ओ बेसेबानोमोन ओमफाय जा मेसेंनि होनो थाङोबा आङो मेसेंनि माने आबाद मावनायफोरखौ जेरै जसेबां मि बो नोंथांनि एसे खिथानोसै आरो मा मा जेनेबा जों मोनो आबाद मावनानै जेरै जोङो होननो थाङोबा जोंहा ओ जोङो बेसरखौ खालामनो हायो ओ इनिफाय जोङो मटर जेनेबा जों मटर मटरखौथ' नोंथाङा मिथिखायो खोमा आं माखौ बुंदों औ आरो बैनि उनाव जोङो ओ जेरै जोङो ओ लाफा लाइफोरखौबो खालामो आरो
औ औ
आलु आलुखौ खालामो औ बिनि उनाव आरो जोङो जोगोनारखोबो खालामो आरो नोंथां औ आङो माने बेसेबांखौनो मिनथियोमोन आरो दा नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमानना होदो मा मा माने मेसेंङाव मा मा गायो बा एबा जोङो मा मा मोननो मा मा मोनो जोङो मेसेंनि मेसेंआव गायनानै बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथा
औ दों ओ नों बुंनायनि अनगायैबो माखासे आबादफोर दं जेरै ओ सबाय थाबाय सिबिं थाबाय उम आरो बिदिनो थेमसि थाबाय जोंना मेसेंनि आबाद
औ औ
बिदिनो माखासे गोबां दंबावो जेनेबा आरो ओ दैलांआवबो दंबावो जेरै फाथो दं फाथो आबाद फाथोखौ बोरै फोनाय जायो बेखौथ' नोंथाङा मोनथिखागौ खोमाना
आङो मोनथिया नोंथां नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन आंनो
औ फाथोखौबो जों फोनथा गाया गिबियावनो बेखौ माने जि जेराव फोगोन बे हाखौ माने मोजाङै हालौउनानै लाग्रोनाय जायो
औ
औ बिनि जि हा बेखौ मोजाङै दुहु दुहु माने फोमग्रोनाय जायो आरो
ओ नोंथां
जेला हाया जेला मोजां जायो अब्ला फाथोखौ जों फोबाय फाथोआ बिदिनो उनाव जेला जौवो अब्ला माने फाथोआ अबबा अबबाबा रोजा रोजा जायोना जेला फाथोआ रोजा जायो अब्ला माने जोंनि फाथोआ माने फिसा फिसा जायो आरोना फारसेना ज फाथिनि माने फासिना जायोना फाथोनिफ्राय फासिना जायोना
औ
औ बे माने फिसा फिसा जायो जेला रोजायो बिनि थाखाय जोङो माने फाथोखौ फुख्ल'नांगौ जायो आरो आरो फाथोआ जाहाथे हाग्राजों गाग्लोबजानानै माने जौनो हायि जाया बेनि थाखाय जों फाथोखौ माने हाग्राखौ बिनि दांनायबो ज जायो
औ
माने ओ नोंथांनाव मानेम जि माइ गायनाय होन्दोंना दान दैलांनि जे आबाद माइ गायनाय औ ओ बेयाव जे जोंना गोदोमफायनो जे फालिबोनाय दं माने हाल जांख्रा होननाय
अ अ नोंथां औ
औ बेखौ अबे स अबे सानाव खालामनाय जायो माइ गायनायनि अबे सानाव माबायदि खालामनाय जायो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जेनेबा जारलाहांखार होनबाथ' जोंहा जेतिया जोंहा माने लास्ट दिननि माइ गायनायनि लास्ट दिन बि दिनासो खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जेथिया जोंहाम माने जोबथा बा जोंहा जेनेबा जेनेबा जों माइ गाखांनायनि उनाव जोंहा जाख्रा जानो थाखाय खोथिया थिलिखौबो दोननाय जायो बा सोरबा खायफा डाइरेक्टलि खोथिया थिलि नङाबाबो जेनेबा ओरै जोबजासिम जोबनाय दिन खालि जोङो बिदि माने हाल जांखा होननायखौ जानाय जायो आरोना नोंथां जेरै रंजा बांजा जेनेबा जोबनायनि जेनेबा इ जोंहा हालजांग्राख खालि हाब्रु फुनलायनायफोरबो जायो जेनेबा
औ
औ ओमफाय बेखालि जोंहा जांख्रा माने जोंहा बेखालि ओरै पार्टि पार्टि दं होननो मोनला माने ओरै जानाय लोंनायबो जायो आरो बेखालि रंजानाय माने मा माइ गायखांनायनि माइ हाल जांख्रानि जोंहा रंजानायबो एबा जोंहा जोबनाय दिन नालाय जोंङो खालि ओ जानाय लोंनायबो थायो आरो जोंनिया जेनेबा बिदिनो औ
बिदिनो ओ गामिनि गायनाय सावरि जानाय माखासे आइजोफोर आरो हालेवग्रा बिदिनो हौवा माहारिफोर थाबाय जोंना माने जयै माने जोबथि सानाव आरो माइनि माइ गायनायनि जोबथिसानाव माने रंजाबाय
औ नंगौ नोंथां
लोगोसे जानायबो खालामबाय
औ
अं गोदोनिफ्रायायनो बेथ' सोलिबोबाय थायोना आरो दिनैसिमबो सोलिबोयोना बे हाल जांख्रा होननायखौ
औ औ नोंथां औ
आरो जोंनिया माने गोदोनि समाव बांसिन माइ फोनाय समाव माने माइ गायनाय समाव बांसिन माने नांगोलजों मोसौजों हालौबोयोमोन आरो
औ औ नोंथां
दा बांसिन ओमफ्राय जोंनो माने माइ गायनाय होनोबा बांसिन जोंना ट्रेक्टर बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुसै
औ
उम जाहोनाव माने जोंनि बे न'खराव गोदो गोदाय माने हालुवा एबा लावखार जोंहा थायोमोन ना माने मोसौ हालौवनो थाखाय उम बेबो जा माने गैयि जालांबाय आरो
औ औ आजिखालि जोंङो माइ जेनेब बा माइखौ हाखांनायनि उनावबो जोंङो आजिखालि मोसौनि माने माइ नानो थाखाय जों मोसौखौ बारा बाहायना नंङा होमबा नो थां आजखालि जोंङो बै ट्रेक्टर फिसाखौसो बांसिन बाहायो माइ नानो थाखायबो
औ औ
औ
औ गोदोनि समावथ' मोसौ गारि बेफोरखौसो बांसिन बाहायोमोन नङाना
औ औ बेनोथ'
अ होमबा नोंथां जों माने आबादनि सायाव गोबां सावरायबायना
औ
अ बिदिब्ला दोनथ लायनोसै खोमा नोंथां अ गोजोननाय थाबाय नोंथां